औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि नाय थाब नोंथां। औं नोंथां ओंखाम जाखांबाय ना?
औ नोंथां जाखांबाय जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दङ।
बिदिब्ला नोंथांनि फन हरनायनि गाहाय जाहोना मामोन?
औ आङो नोंथांजों ओरैनो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन आरो जेरै जोङो दै गेब्रेंनाय बा ओ जोंनि उम आबहावानि माखासे बिफां लाइफां फोरा खम जालाङो। बेफोरखौ जों माबोरै रैखाथि होनांगौ बेफोरनि बागै सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो सावरायनो हागोन ना।
औ नोंथां सावरायनो हागोन बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायग्रोदो ओ दंफां लाइफांखौ जोंनो मानो नांगौ आरो दंफां लाइफां बाराद्राय दानफायनायनिफ्राय जोंहा बेखौ बोरै संरैखा खालामनांगौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ जागोन दे ओं जोङो बिफां लाइफां होनोब्लाथ' जोङो ओ बुंनांगोन जे जोंनि जिउ बायदिसो नङा होमबा बिफां लाइफाङाबो ओ जे जोङो बिफां लाइफां थाबासो जों सु सुबुं माहारि बा जिबिफोराबो थांनानै थागोन आरो ओ जों थायोब्लासो गासै जिबिफोरा ओ बिफां लाइफांफ्राबो थांनानै थागोन आरो जेरै जों बुंनांगोन जे बिफां लाइफांफोरा जोंनो मा होयो अक्सिजेन गेस होयो। जोङो बिफां-लाइफांनो कार्बनडाय अक्साइड गेस होयो बिदिनो जों गावजों गाव सोनारलायनानै ओ थायो आरो जि ओम जोंनि आबहावायाव ओ बिदिनो जो जों मोनसेया गैयाब्ला जों थांनानै थानो हानाय नङा आरो बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो गावजों गाव सोनारलायनाय आरो नोंथां ओ दा जोङो जे बिनि मिथिंगानि माखासे बिफां लाइफाङा दिनैनि दिनाव मा गोबां ओ गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेफोरनि गुबै जाहोनानो जाबाय जेरै जों सुबुं माहारिनिनो माखासे ओ मावनाय खामानिफोरनि जाहोनाव जायो आरो बेफोरो। जेरै जोङो बुंनो हायो जोङो माखासे बिफां लाइफांखौ मा ओ नाङा फाङा बा गावनि मुलाम्फा बा लाबा लाबनि थाखाय ओ दानफायला बायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै जों बुंनो हायो ओ मोनसे मोनसे जायगायाव बा मोनसे अरनाव थांनानै ओ ओरैनो ओ अरननि बिफांफोरखौ गाव फिसा फिसौ आबाद मावनो थाखाय। दानफायनानै बे जायगाखौ आबादथिलि बानायनाय ओ जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां बिबांनि ओ बिफां लाइफांफोरा। जोङो लस जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो दंबायो जोंहा जे माखासे गिदिर गिदिर ओ फसंथानफोरखौ जोङो मा खालामो अरनबारि ओनसोलावसो लांनानै गायसनहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव जोंहा बै जायगानि गोबां ओ रोजा रोजा बिफां लाइफांफोरा ओ लस जायो ओ बेफोरखौ जोङो ओ खम खालामनो नांगोन आरो मानोना जोंहा बिफां लाइफां थायोबासो जों सुबुं माहारियाबो थायो नालाय। ओ बेखायनो ओ जि जोंनि आबहावानि माखासे बिफां लाइफां बेफोरखौ संरैखाथि होनोबा जे जोंनि जि माखासे मावनाय दांनाय बेफोरखौ सोलायनो नांगोन आरो नोंथां। ओम गिबियाव जोंहा ओम बिफां लाइफाङा जे जोंनो जिबायदि गोनां थि बा ओम जोंनो जिबायदि नांगौ मुवा बेसाद होयो जेरै जोङो बिफांनिफ्राय माखासे ओ नांगौफोरखौ मोननो हायो जेरै जोङो गिबियावनो दङ' जोंहा अक्सिजेन गेस बेथ' जोंनि जिउ बायदिनो आरो जों बुंबावनो हायो जेरै जोङो बिफां लाइफांनि माखासे मुवा बेसाद मोननो हायो। जेरै जोङो ओम ओ मोनसे समाव जोङो बन बि फां लाइफांनिफ्राय बन दानोबा मोननानै जों बेखौनो ओ जि जिउ खुंनायाव ओंखाम ओंख्रि संनायाव बायदियाव जोङो बै बनखौनो बाहायनो नांगोन नांदोंमोन आरो आरो नांबाय थागोन आरो जेरै बुंबावनो हायो बिफां लाइफांनिफ्राय जों माखासे मुवा बेसाद बानायनो हायो। जेरै ओ माखासे ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय जेरै जिरायग्रा चेयार टेबोल ओ बिसिना बायदि बायदि आरो जेरै जों ओ मा खासे गिदिर गिदिर न' लुनायफोराव जोङो माखासे दंफांफोरखौ बाहायनाय जायो। बैफोरो जाहैबाय जोंनि ओ जिउआव दंफांफोरनि ओ होनाय मा खासे बिहोमा आरो नाथाय जोङो सुबुं माहारिया बेफोरबायदि जोङो बिफांनो होफिननो ओ नाजानांगोन आरो नोंथां जेब्लायबो जोङो बिफाङा जोंनो जिबायदि होयो जोंबो बिनो बेबायदि होनो नाजानांगोन। ओ जेरै जोङो बिफांखौ ओ जेब्लायबो संरैखाथि खालामनांगोन। बिफां दाननाय नुयोब्ला जोङो बन होबथानो नांगोन बे अरनबारिया ओ अरनबारियाव माबा मोनसे ओ जि अरननि खहा जानाय खामानिफोर मावनाय नुयोब्ला जोङो बेफोरखौ होबथानो नांगोन। आरो जोंहा माखासे आयेन बेरेखा बिफां लाइफां दानफायनानै जि ओ मेगं आबाद मावो बा न' लुनानै थाहैयो बेफोरखौ जोङो ओ बन्द' खालामनो नांगोन आरो ओ बेफोरो ओ जोंनि जि थांना थानायनि एबा ओ जोंनि आबहावानि थाखाय बेफोरो एकदमबारे गोरोन्थि आरो बा आयेननि बेरेखाथार आरो नोंथां। बिदि बिफां लाइफां दाननानै ओ न' लुनानै थाहैनाय बा आबाद मावहैनाया जोङो बेफोर खामानिफोरखौ एकदमबारे गा ज्राब गारनो नांथारगोन। ओ जोंहा बेफोरनि जाहोनावनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दिनैसिमहालागै बा गोदो मोनसे समाव जोंहा जे बर'फोरा बा रायजो राजा बिदिनो रायजो जानाय मोनसे हारि नङा नंगौमोन आरो उम नाथाय बिदिनो जों बर'फोरखौ मा बुङो हाजो ओनसोलाव खारनानै थाग्रा हारि होननानै बुंनाय जायो आरो बिदिनो ओ मो गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरनानै बिदिनो हाजो सा सा खारखोनानै आबाद मावै मावै गावनि गुबै हाफोरखौ गुबुन ओ सुबुंफोरनोबा गुबुन हारिनि सुबुंफोरनो ओ फाननांगोन फाननानै उम जि गावनि हाखौनो खोमाना लानाय बेफोर गासिबो उम जे ओम जोंनि गासिबो जिस मा होनो बेखौ लुबैनाय बिनिफ्राय जाजोबदों आरो बेखायनो जोङो ओम जि हाजोनि बिफां लाइफां बेफोरखौ ओ दानफायनो नाङा आरो। ओ जे हाजोआव जिबायदि बिफां लाइफां थायो ओ बेफोरखौ ओ दानालासिनो नोंथाङा बेफोरनि बागै संरैखासो होनो नांगौ आरो नोंथां सोरखौबा नोंथाङा बिफां लाइफां दाननाय नुयोब्ला बेखौ होबथानोसो नांगौ। आरो जोङो बोसोरफ्रोमबो ओ बि - बिफां लाइफां जि गायो बा जुनाव बेफोरखौ गायनानैल' जाया आरो नोंथां बेखौ जोङो माबोरै जि जोथोन लानांगोन बेखौबो ओ साननो नांगोन आरो नोंथां। ओ फांसे बिफाङा ओ गायखांनायनि उनाव बियो फुरा ओ ओ जाय गायगोन बिनि सायावनो सोनारो नङाब्ला जोंहा ओ गायनानै दोननायनि उनाव जि लोगो लोगोनो मोसौ बोरमाफ्रा जाला जानानै थाङोब्ला ओ बेयाव गा बिफां गायनायनि जेबो ओंथियानो थाया आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जि जोंनि ओ आबहावायाव बिफां लाइफाङा ओम खमायलांनाय बा बिफां लाइफांनि ओ अनजिमा जोबलांनाय बेफोरनि अनगायैबो जोंहा स ओ जोंनि आबहायाव गोबां ओ माखासे गेब्रेंनाय ओ बा गाज्रि ओ ओ अफ उम ह मानसिफोरनि मावनाय दांनाय बेफोरो। बेफोरनि थाखाय जोंनि आबहावाया गेब्रेंगासिनो दं आरो जेरै जोङो दै गेब्रेंनाय ओ बै दै गेब्रेंनायनि बागै नोंथाङा आंनो फर ओ फोरमायनानै होगो होनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ - अ नोंथां आङो दै गेब्रेंनायखौ नोंथांनो फोरमायथ'ला आङो नोंथांनो बार गेब्रेंनायनि बारै फोरमायना होनोसै नोंथां।
अब्ला
जेब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो। औ। जोंहा बार बार गुबुंले जानायखौ बोरै होबथायो आरो गोग्गो बारा जोंनि थाखाय मानो गोनां होननानै बुं नोंथां ओ गोग्गो बारा जोंनि थाखायथ' जोबोद गोन गोनांखौनो बुं दायो जोंहा हां लानायाव आरो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव आ नङाब्ला जोंहा जुदि गारजि बार जोंहा बुंनो थाङोब्ला कल-कारखानानिफ्राय ओंखारनाय
गारि मटर खारनाय खारनाय बार बार
जायखौ गो बुङो बिस गोनां बार जे बेनो जाबाय सालफार डाइ अक्साइड आरो कार्बन मन' अक्साइड बेफोर देया बेफोर ओ गेसफोरा जोंनि देहा सिङाव थाङोब्ला मा जोंनि देहाखौ ख'हा खालामो आरो नोंथां बेबादिनो जोंखौ लोमजाहोयो साजा होयो आरो जोंनि सिंनि खौबो जोंखौ गाज्रि खालामो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि हां लानाय यावबो मा खस्थ' खालामो आरो गुबुंले बारा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनिखौ मा आस्थामा बेमार जायो आरो नोंथां गुबुंले बारखौ जोङो हां लाबाय थायोब्ला बिनि थाखायनो जोंनो गोग्गो बार नांगौ आरो नोंथां
आरो जोंहा मा खालामो ओ गोग्गो बारा जोंनि लान हार्ट एबा बिखा समफ्ल' आरो बिखा बेफोरखौ बेफोर मोननै आगजुवा जोंनि देहा सिङाव थायो बेफोरखौ मोजाङै ओ फांसन खालामनाय बा मावनायावबो जोंनि गोबार लानाया जोंखौ जोबोद मदद खालामो आरो नोंथां जोंहा जेब्ला गो गोबार खौ लाबाय थागोन गोग्गो अक्सिजेनखौ अब्ला जोंनि जिउआबो नङा गोबाव सम जोङो दैदेनलांनो हागोन आरो नोंथां जुदि नोंथाङा साम फ्रामबो बिस गोनां बिस गोनां बारहावा लाबाय थाब्ला नोंथांनि जिवा सुंद' जालाङो आरो नोंथां ओ नोंथाङा थाब थैनो थाब थैगोन आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा दजिस्नि द'जि बोसोरनि गेजेरावनो थैनो हागौ मानो होमब्ला नोंथाङा सानफ्रोमबो गारजि बारखौ ओ नोंथाङा मन'बाय थायो एबा लाबाय थायो आरो नोंथां आ बेबायदिनो जोंहा गारजि बार लायोब्ला जोंनि दाउमा दावसियाबो जों ना मा थैलांनो ह'मो आरो नोंथां बिसोरबो मोनसे जिउ गोनांसो नालाय बेबायदिनो बिस जायोब्ला बिसोरबो जोंनि दाउसिन-दाउलाखौ खम खालामलाङो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि मा खालामलाङो गाव गुबुंले बारा जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाखौनो गुबुंले खालामजोबो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोंहा ओ गोग्गो बारखौ गोग्गो लाखिनाया मोजां जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि थाखाय बिदिब्ला आं नोंथांनो माखासे राहाफोर फोरोंनोसै एबा फोरमायनोसै जोंहा बारखौ बोरमानि थाखाय ओ गोग्गो लाखिनांगौ आरो आरो गुबुंले लाखिनायनिफ्राय बोरै रैखा खालामनांगौ आरो नोंथां जोंहा बारखौ गुबुंले खालामनिफ्राय रैखा खालामनोब्ला गिबियावनो जोंहा बेसिबां हायो इसिबां गारि मथर पेट्रल दिडिजेलनि बाहायनायखौ खम खालामनांगोन आरो नोंथां आरो गारि मथराव जोंहा बिसि सेबां हायो इसेबांनो मा ओ मोब्लिबजों सोलिनाय गारि मथरखौ बाहायनो नां फोर आरो नोंथां बेबायदिनो आजिखालिनि जुगाव बारखौ गुबुंलेनिफ्राय संरैखा खालामनो थाखाय गोबां रोखोमनि मा ओ मोब्लिबजों स'लायजानाय गारि-मथरफोरखौ दिहुननायखौ नुनो मोनदों आरो
नाथाय दानि जुगाव मा ओ कारेन्टजों खारदों एबा मोब्लिबजों खारनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंहा बेसेबां हायो इसेबां मा पाब्लिक बास बेखौनो बाहायनांगौ आरो नोंथां जुदि नोंथाङा ससे लामाखौनो गारि लाङोब्ला बै गारिनिफ्राय गनाय उखुन्दैया जोंनि बाराबाखौ एबा आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो नोंथां बेबायदिनो जों
बिदिनो जोंहा माखासे बुस्थुफोर जाय बुस्थुफोरखौ
जोंहा गले गले बाहायनो हायो बेखौनो बुंनाय जायो सलार पावार
पावार सलार पावारखौ जोंहा सान्थिनिुं मोननाय जायो
मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय
जों सलार मोननायखौ जोंहा न'आव बाहायोब्ला जेरै नोंथाङा लाइट सुनाय फेन सुनायाव बेफोरखौ बाहायोब्ला नोंथाङा जोंहा जोंनि बाराबो गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा मोनो आरो नोंथां जोंहा बै मोब्लिब गोहोखौ मायाव बानायनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि खयला सावनानै बानायनाय जायो आरो नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि बारा गुबुंले जायो आरो बेबायदिनो जोंहा टुरिस्टफ्रावबो मा जायो जोंहा गोबां रोखोमनि गुबुंले बार गयो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोंहा बै फेक्टरियाव थानाय माखासे बारहावाफोरखौ ओ मा खालामनो गुबुंलेनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां गायनांगौ जायो आरो नोंथां। बिफां लाइफां गायोब्लासो जोंहा ओ बा